औ हेलौ हेलौ खोनादोंना आंनि माथोखौ नोंथां?
औ खोनादों खोनादों बोरै दं?
खबर फोरालाय बोरै?
खबरफोरा इदिनो गेजेरावनो मा ब्लाबा गारजि माब्लाबा मोजां नोंथां मा बुंबावनो दा? थ थिगानो सलिगासिनो दं बरथ'मान
एसे फ्रि टाइम दं नामा?
थांनि माथोखौ बारा मोजाङै खोनाया खैमोनदै ओ आङो। फ्रियालाय फ्रि दायो। जेबो हाबाफारि मावाखै आं मावनायालाय।
सम होनो हागोन नामा?
औ औ हायो नोंथां हायो।
आथसा दाद' ससेल मिडियाफ्राव बोरै एक्टिभ ना
अ नोंथाङा बुंनाय मथे ओ नोंथाङा हाय ससेल मिडियानि आयदायावहाय आंजों सावरायनो सानदों होमबा नोंथां अ बेथ' जोबोद मोजां टपिक नोंथां नों दा ससियेल मिडिया बुंंनाया
उम दा आरो नुनो दाथ' सब निउस फोरखौनो ससेल मिदियायाव नुयो नालाय बोरै जानो सावरायनाय फोर
सावरायनोथो बुहुत इन ट्रेस्टिं जागोन नोंथां सानै जों बिनि बारै मोनो सावलायलां सिदे होवब्राद
औ ससेल मिदिया थ' दा फुरा एकटिभ बायदियानो दा नोङो?
आङो मालाबा एक्टिभ आङो एक्जाम बा फरिखा आनजाद सम फैहां फैयां जाबा आङो बिदिनो सय मास बा एबा सात मास आङो दानना दोनोबा आं मोनसे से मोननैल' सलायखायो सलायनायालाय ससियेल मिडियाखौ।
आ
मिडिया बुङोबाथ' बिदि गोबां थाइब नि गोलैयो आरो ना नोंथां आङो मोननै
औ दे दे आंबो मिथिनो लुगैयो माने फोरखौनो।
औ औ ससियेल मिडिया बुंदोंना नोंथाङा ससियेल मिडियाआवथ' फेसबुक होननायाबो गोलैयो इन्सटा ग्रामाबो गोलैयो बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना जेरै इउ थुबाबो गोलैयो वाटसेबाबो मोनसे ससियेल मिडिया बेयाव जों जेरै लोगोफोरजों बिय' कल एबा कल नरमेल कल बा मिसेज रायलायनो हायो गोजान गोजानाव थाब्लाबो
औ माने बेफोरो औ माने आं सानो आरो ना आ माना माने ससियेल मेडियानि दा जेरै सलाय सलिगासिनो दं बे बुस्थुआ मोजांना गारसे
बुङोब्ला
दा मोनसे था मानसिफोरा जि माने दा ससियेल मिडियाआव रेद‌ बादे एक्टे माने बुंनोनो रोंला आरो बेफोरो माने मोजां खोथा ना गाज्रि खोथा?
ओ ससियेल मिडियाायाव बांद्राय एक्टिभ थायोब्ला गाज्रि बो जायो मोजांबो जायो। माने आं बुंनो सानदों आरो माने मोननै थाइप थायो ओ ससियेल येल मेदियायाव नों बांद्राय एक्टिभ थाब्ला गाज्रिबो मोजांबो बिदि बुंनो सान्दों आं जेरै नों सानना ला सासे फरायसा बा बिराद फरायो माने फरायलुंग्रा मानसि बियो एक्टिभ थानाय माने बियो ससियेल मिडिया एक्टिभ थाबथानो माने बियो जेरै इउटुबफ्राव फरायनायनि नायबाय दं बिदिनो सय घन्टा सात घन्टा सानफ्रामबो दैलि माने एक्टिभ थाबाय थायो बिदिनो। बेनि लामाया एसे। एसे मोजां जाहैबाय आरो ओमफाय
थ' माने ओ बिथाङा माने नों मा होननो नागिरदों? बेखौ एसे मोनदों माने। फारसे साइडआव मोजांबो थायो। फारसे औ फारसे साइदाव मोजां फारसेथि साइदआव गाज्रि माने इस खालामबा नों गावनि नांगौ। ल' खालामनांगौ आरो ना।
औ नंगौ नोंथां जेरै औ औ। औ जेरै बांसिनानो ससियेल मिडियाखौ मोजांनि थाखाय बाहाया इडुकेसननि थाखाय बाहाया। ओरैनो सोलोंनो माबा गोदान गोदान नलेज लानो बेफोरनि थाखाय बाहाया ओरैनो ओ कमेडि बा मिनिथावना माबा माबि भिडिअफोर नायलाबायो आ उम फरायनाय खरनि नाया बिदिया माने एसे लसाव
ओ लस थागो आरो उम जेरै टायेमाबो लस जायो आरो गावनि गाव माने फिउचारखौ साना लासिनो बेफोरावनो गोदोसोबाय थायो
औ औ औ नोंगौ नोंथां। आरो औ नोंथांनाबो थ' ससेेल मिदियाफोर दं खोमा ना?
आंबो दङ माने आं जास फ्रि टाइम ओरैनो फान टाइम खालायनो आरो ना इन्जय माबा मोनसे ओरैनो बरिं मोनबा इउस खालायो आङो। जेरै फेसबुकफोराव इदो भिडिअ नायगोन ओरै अबाव मा जादों माने इयाव इयाव इनफरमेसनखौ लायो आरो आङो। ए
औ औ नोंथांना होमबा इन्सटाग्रामबो दं फेसबुकबो दं खोमा ना नोंथां?
औ औ दङ दंनायालाय आं इउस खालायो खालाय नायालाय।
औ औ नोंथाङा ओ औ बुंग्रो दे
आं माने ओरैनो जास ओ भिडिअ'फोर नायनोलाय इउस खाय आरो ओरैनोथ' इसिबां हार ओ गोबावथ' बाहायथारा आंबो बाहायनायालाय।
औ नोंथां आंना दा गोबां खोथा फैदों नों ससियेल मिडियाआव सावरायनो होननायखाय आङो एसे उम मोनसे मोननै उम औ मोनसे मोननै दाख्ल' दाख्ल्लाबो जादों आं साननायफोरा' र' आङो एसे मोजाङैनो साननि उम फासावनो आं बुंनो सानो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे बे ससियेल मेडिया जे बुङो बेयाव गोबाङानो सान हर हर सान हर इदिनो सम खाथायबाय थायो माने टाइम पास खामबाय
टाइम पास खालायबाय थायो आरोना ओमफाय ओरैनो ओ मा होनोमोबलाय जानो
मनि फ्राय ओंखारा माया ससियेल मिडियायाव बिजस्थ' थाबाय थायो
उम अ माने थाइमखौसे इसे इयो ओ टाइमखौ नस्थ' खालायनाय जायो आरोना। बिदि थाबाय थाबा
आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो नङा ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौबो नुनो मोनदों बे ओ जेरै उम इउटुब फोराव भिडिअ नायलाबायो बेफोरखौ माने नुवाबानो गाबलाबायो मालाबायो उम दा बेफोरखौ जों सुद्रायनोहाय मोनसे मोननै आयदा बाहायजायो जेरै बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो मबाइलखौ होनाङा मोजाङै बुजायनांगौ मानांगौ बिनाय बु स्थुफोरखौबो होजोब नाङा मानाङा सावरायलायनांगौ फिसाला फिसाफोरजों मोजांनि लामायाव दिन्थिलांनांगौ बिदि गोबां खोथा आरो दे नों
गोदान आङो बेखौ खोथाखौनो होननो सानदों माने जोङो बेफोरखौ स्टप खालायनोबा माने बांद्राय इउस फोरखौ बुजायनो थाखाय बा जों मा सिस्टेम लांनांगौ आरो बेखौ दा जेरै जों दा हम ओ बुंनो थाङोबा गथ'फोरखौ बर'फोरनिफ्रायनो बे मुलिफोरनिफ्रायनो जाजोबो माने माने बिसोरनि ओमफ्राय ओ गथ'फ्रा नायै नायै दा सोलोंनाय जाबाय आरो टाइमफोरखौ बिसोरनो दा ओमफ्राय बादा होबाबो मानिला बांद्राय रागाबो रागा दे खायबाबो माने बोराबना थायो बिदि आरो आरो ओरैनो मा मा आयदा लानो हागोन बिदि बेखौ माने एसे कन्ट्रलाव लाबोनो
ओ जोङो जेरै उम जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेरै बा ससियेल मेडियाखौ मोजाङै बाहायनोबो हायो बिसोरो बिदि आयदा खालामजायो ओ ससियेल मेडियाफ्राव बिसोरो मोजां मोजां बुंनांगौ ओ बिदिनो म मटिभेसनेल भिडिअफोरबो बानायनानै आगार जायो मा जायो गथ'फोरनि थाखाय बा बिदिनो औ औ औ बिदिनो इडुकेसन पारपसनिबो बाहायनो हायोना गोबां गथ' गथ'फोरनिबो ओ बिदिनो अंकस संख' माने ट्रिक्स टिप्स एण्ड ट्रिक्स बो बिदि होनो हायो सशर्ट काटफोर अंख' संख'नि मोजां मोजां फोरोंनानै दिन्थिनो हायो। ससियेल मिडियाआव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला खाफोरा जोंनि उन्दै उन्दै माने जेनेरेसन
माने औ माने मोजांबो मोजां बहुत सलायनो हायो गाज्रिबो थाङो आरोना बेफोरखौ माने मोजां इउस खालामनो हाबासो सलियो आरो ना। आरो मोनसे खोथा। दाथ' सनि आखाइायावखौ गथ लानानै गेदेरनिखौ लानानै बोरायनिफ्राय लानानै सबनि आखायावयावनो मबेल थाजोबो
औ औ औ औ
बे बेफोराव जि माने दा गावबागाव मबाइलसो मबाइलावसो बेस्थ' जाजोबो। नोंथाङा मा होनो सानो एनि खोथाया?
ओ मबाइलाव बेस्थु जाबाय थानाया ओ मोजाङावबो बारा गोलैया उम मानोना बिस बिसोरो मबाइलाव थाबाय थागोन ओ गामिनि फिसा फिसौ हाबाफारिफोर जाबाय बिसोरो हेफाजाब होनो ओंखारलायला ज' ज' सेंग्रा फोर बा सिख्लाफोरा बिदिनो फिसा फिसौ खाथियाव गामिनि फांसन जाबाबो इसोरो खामानि मावनो नुजालायला माला बिदिया माने इसोरो उम गाज्रि दिन्थिलांनाय जादों माने इसोरो आ मबेल बा ससियेल मिडियाआव बेस्थ' थाबाय थानाया।
औ
दा बि बिदिनो ओ गेदेरफोरखौबो सनमान होनायफ्रा गोमालांगासिनो दं जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव मानोना बिस बिसोरो इदिनो जाहा जाहा जानला मोनलासो नायला बायो नालाय ससियेल मिडिया याव मोजां बेब'हार खालामो सोरबा सोरबा
फालथु खोथाखौबो बांसिन रायलायनाय जायो ओरै ओमफाय माने खमेन फोरबो थांगोन सोरनवबा मोजां थांगोन एफोरबायदि जायो माने अनेक
औ नोंथां नंगौ
गावजों गाव बुजायलायनो बुजिलायनो हायिबो जायो आरो
औ जायो नोंथां
ओफाय आरो आं मोनसे नुनो मोनदों माने मबाइल गेमनि बिराद टाइम वेस्ट जायोमोन बे इयावना
औ जायो नों
आं नु माने गथ' गथ'फ्रानो गावबाागाव मबाइल लासिगोन ओरै गेम गेलेनाय मबाइलाव अनलाइन गेम फैसा फैसानि गेम बेफोरबायदि जोबोद सोलिदों बेफोरनि सायाव माने बेलेग मा बुंनो सानो माने नोंथां
बेफोरथ' बुंबा मोनसे ओम टाइपनि सायावसो गोलैबाय बेफोरखौथ' जोङो औ औ बेफोरखौ हायोबा ओ बेन हौमोन उम बेनोथ' खालामनो हाया जाहैबाय नालाय ओ बिदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा ओ सिख्लाफोरा बुंनाय सिगोन आरो बिदि बिदि गेलेनाङा ओ बेफोरजों खहा सहा जायो न'खरावबो माबा दावहा ओ जायो फैसानि आंखाल जायो बिदि होननानै बु जायनांसिगोन बे गाज्रिनि लामा बेयाव गेलेनाङा मानाङा बिदि होननानै बुजायनांसिगोन दा ससियेल मिडियाफ्रावबो बुजायनानै नागारनांगोन मानांगोन उम उम दा बेखौनो बुंनो सानदोंमोन आं नोंथां दा नों थांजों सावरायनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय आं ससियेल मिडिया नि
अ
आयदायावहाय दा नोंथाङासो माबोरै मोनखोथाय आोंथ' मिथिलांला
गोजोननाय मोनदों माने बेफोरबायदि खोथाखौ सावरायनो मोनबासो गोजोनो नालाय
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आं
औ दे दे औके अके दे